आंनि बुंनाया। खोमायाव हाबबायना नोंनियाव।
औ। हाबदों हाबदों हाबदों खोमायावनो हाबथारदों एकदम नोंनि रावानो मोजां। मोजां।
मोजां। जेबो माबा गैया गोनांथि गैया जों। जेंसि जेंला गैया।
मा होनदों? जेंसि जेंलाथ। बबेयावहाय इसेबां जेंसि जेंला थाबाबो मारैहाय खिथााहरनो हानो एसेसो। लाखोमानोसै। गेजेर खनदखौ लाखोमानोसै। बांद्राय खोन्थाहरला। बांसिनानो मोजां जायाना एसे एनै। सावरायनायासो। जेंला थाखायो थानायालाय बेखौहाय रावबो। माबानानै खिथानो। खिथाजोबनानै बुंफोरजोबनो हाया आरो ना।
आं नोंसिनि। नोंसिनिथिंसो माबा मा होनो? बैय दालाय। दै हाखर दंलाबायमोन ना माबा?
औ औ ए जोंहा सानैजों माला।
फिसाफोरखौ।
औ लफायजागोनथ आं लाग्रा जागोन।
लाग्रा जागोन ओमफ्राय खबायफोर दंना गैया नोंसिनाव जेखाइफोर दंना गैया जेखाय खबाइ।
खबाय जेखाइ दंजोबो गासिबो।
हा
औ दंजोबो जेखाइबो दं खबाइबो दङ मनाबो दङ हेङाबो दङ लाङिल' गैया आस्रा जेल' गैया।
आ बिजि गैया। होनबा ओमफ्राय।
नै ओरैबायाददि खालामसै। सिगां जम जेब्ला जोङो गुदि फरायसालियाव फरायेन जोङो दालाय स्कुला माला गगोन? स्कुला फरायसालिया जोंना माला गगोन? बिदि सानोमोन ना? बेयावहाय जेब्ला फरायसालि गनाय लोगो लोगो जोङो दालाय बाथा आरिफोर खानस्रि जावलाबायनानै जोङो माबाया होनोमबा? नागिरहैया होमबा? नागिरहैनानै जोङो जेब्ला खान खान्स्रिखौ मोनो खान्स्रिखौ मोननानै जोङो जेब्ला बोरसेयाव बा बबेबा बोसोर दान्दायाव बबेबा बथायाव थुलाबायनानै जोङो जेरेखम ना बोनामोन होनबा? दाथ' बेफोरबायदि सोर मोनोनबावनो नङा होमबा रावबो बाथा होग्रायानो गैला मालाय दस्रा जायगाथिंहाय बिराद बाथा होयो। बोनो ओमफ्राय बिदिनो हेङाफोरजोंहाय बोखाङो आस्रा जजों सारसिनो मायो जोंथ' बिराद लेथ्रायावसो थाबावगोमोन जोङो उन्दै बा जों उन्दै उन्दै बिदि मोनबा बिराद लेथ्रायावसो थङोङो नालाय नों खानस्रिखौनो जावनानै जों खथिनो नाखौ जोनोसै आरो बे नाख बेखौनो जोंनो जाबावनोसै नों मुगैया नोङो मुगैयामोन नोङोसेयाव नों बोनफेरगोना ब फैयामोन बिदि
बोनोब्रा बोनो होफेरबाय हाब जोङो गोदोबाथायाया नांदर गेजेर गेजेर हाब बाय ओमफाय नांद' दानफायबाय आराम ओरै सेंथब कलायबाय ओमफाय बिनि उनाव सिगां जोङो माबा बै माबा फटल थुंगाजों जोङो माबाखौ बै बोर जु माबाद दिरुंखौ फानबाय फानना दाना बोरसिखौ खाबाय बान बोर बोरसि बान होनानै ओमफाय बेनिफ्राय जोङो खानस्रि जाव बाय खानस्रिखौ जोङो मायाव जावो आलियाव जावो मालायनि आलि जावफ्लानानै नागिरो ओमफ्राय जों बिनि उनाव ओ जेनबाओदिनो हाफ्राव मला जावलाबायो एखमबा इन्जुरखौ जावो इन्जुर सेरावनो थायो नालाय बुसटुआ बै खान स्रिया इन्जुरनिखौ जावबावबाय ओमफ्राय बेनि उनावसो जोङो आराम औवा साया बि बिफां सायाव जिरायनानै जला थुबाय थाबायना खान्थै लेजेरलायोलै सयथि ओ गोदो उन्दैयाव लेथ्राबाबो मावनो गोसो जायोमोन आरो खामानिखौ ना। जेनेबा लेथ्राबाबो जेबो मोनामोन। जा गोसो जानानै बानायोमोन आयइै दा बुंसै आरो लोगोफोर ज' ज' थाङोमोन म मानि माने माने लोगो जालायखायो ना बोनैनि सिगां जोङो। नोंजों आंजों जों लोगो जानोसै दे अ नोंसोर सानैजों जादो। बिदि बानायो बिजि जानानैसो ना बोनहोयोमोन आरो ना। खुसिया ना बोनहैयोमोन आरो बेनिफ्राय दाना थांबाय बाथाया हैबाय आमफाय दाना जाव दाना थाङै थुङै दाना बेलाव लेवार जेबो बारा गियामोन आरोना। दा बांसिन गिसिगोन ओमफाय बेलाव लिवरा माबै जायोमोन एखदमबारे आथिङाव बानायायै लद्राय लद्राय ओरै बोखाबाय फुदेर थु होनबाय खेबसेनो गोजानाव ज्राव गारहरबाय आरोना बेसेबांबा गोजान बोरियावबो गारहरगोन आरो मालाबफोर मा खालाम बेलावखौ गियामोन ब्रा। बिलावखौ मा खालामो सान्दुङआव ओरै थुखथेंनानै दोनो जोङो गो रान फोराननानै माने खस्थ' होबाय आरो बि बिसोरखौबो जोंखौ अरनानै थै गहोजोबो नालाय खिन्थु बेललाव अरनायखौ थाल मोनो ना ओमफ्राय लेवार अरनायखौ बारा थाल मोना। बेललावाथ' ल लद्राय लद्राय ओरै ओरै ओरै खालामब्लाबो फुरैनानै ओरै खालामबानो थल'ल' फैनो आराम फैनोसै। थरल' गनोसै ओमफ्राय डाइरेक्ट बिदि जायोमोन आरो ओमफ्राय दा बारा गोसो जालालै लिरनायखाय
आरो बेफोरबायदि दैबो गैलाना जोंनाव सिगांफोर बिलो रावनो बिरादमोन। दा बि लोखौनो फख्रि खालामजोब बाय मलिक मालिगानो मालाय दा बेयावलाय अबेयावथो बोनबावनो दानियाथ' बांसिनानो बै फानबायला बायनायखौसो बायनानै जानांगौ मानांगौ बे बिदि जाबाय ना आरो दानि गथ'फ्राथ' ओंखार फेरखालानो बेफोरबायदि
गैला गैला जाला दानि गथ'फ्रा मा म माबायावसो फनावसो थाजोब्बाय ना बाजोबबाय खालि मालाय नुसिगोनल' मालायनि माबा नुनानै जेनेबा गोदोनि बोननायफोरखौ नुसिगोन मब माबायाव फ्रावनो नुयो नालाय बेखौल'सो मा बे स एक्सफिरेन्स माबा थानाय नंला आरो ना बै सिगां ओ बिसोरनाव रोंगौ थानाय नंला आरो जोंनाथ' आ एद मालाय जोंहा रोंग'थि मोनजोबो खाबोनाय जोंना सिन्था गैया आमफ्राय दा मानि दा सान्दि मा खालामगासिनो नोंलाइ?
आं दा नै खामानियावनो दङ'। खामानियानो जोंना मोना जासे जा आरोलै एकदम हर सौजासे थौजासे जाथारो एकदम नै उन्दुनोबो ओंखारलायबावबायसो आं दा। आरो गारि बार सालाय बावनांसिगोनसो नै दससे उनाव
ए
मानसिफोर दोनलांबावनांगौसो। मानसि दोनलांबावनांगौसो।
आयौ मोनानानै ने।
औ औ बिराद खस्थ' जोंना। नायनायावसो मोजां नुहुरो एसि आव थानो मोनो दा आदामोनहा बुंलायलायथारो। आमफ्राय जेब्ला नोङो रां मोनगोन मास जोबनानै दादा आदा आदा आंनो मेथाइ जाहो ओरैबायदि मावनानैनो मोनसेबो जाहोलायथारा खोनाया होनबा नों बिदि।
खोनायो खोनायो
बिराद खस्थ' ओमफाय ओजोंहाय माबायदि जि ओरै बेथन बुरजा नङैजों रां खावरि थायै जों बिदि बिबा एखदम बोरैबा मोनलाय लायो जाहोनो हायाबा खस्थ' मस्थ'नो बिराद अननो ओंखारलायो। गथ'फोरखौहाय
ओंखाराबा नों ओमफाय नोंहा ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा बैबो रांखौ मोनबा खुसि जायो नालाय एसे ओमफ्राय नोंहाबो एसे गोसोआ स्रां मोनो आरो ओमफाय बिनिफ्राय दा बे बे बुस्थुआनो एफा एनै बाहायनायावनो मालाबानो स्लाब स्लाब थाङो फातताखौ मोना ओंखायनो नों सेबाबो सेभ खालामथारनांगौ आरोना नों बे खस्थ'नि फिथाइखौ जाला माला जादलाबायना आरो बेनो आरो ना जोंनि माबाया जोंथ' बिदि खालामोना बिदिनो एफा एनै ए जेनेबा जि रां नैजि रां बेफोरखौनो जों एसे बाहायनायावनो लस मसफ्रा माबा मोनसे गाज्रि खामानियाव बायनाया मानानि गाज्रि खामानिथ' नङा जेनेबा आलदा खामानि बे जानाय लोंनायफ्राव बारा बाहायजाया खालि नोङो मा खामानियाव बाहायनांगौ नोङो बे नांगौ खामानियावल' बाहायनांगौ आरो बांसिन बि जौ बस नोंहा लाब दंसै आरोना नोङो बिदि नोङो एथ' खस्थ' मावनानै बिदि मोननाय रांफोरखौ बिदि इउस
होनोमबाथ' नोङो बबावबाफोर हाजिराफोर मावहैबा खम लायो दोनथुमो नोङो होमबा?
आङो दा बिदि आंना गैया बिदि जेबो दा बे माबा दोनथुमग्रायावनो जेबो थाइसेबो गैथारा रांङानो। मा खालामनांगौ सानबाय आं दा मालाय फोरना दा ओरैबायदि बुरजा बुरजासो जाहैनांसिगौ जों मा जोंना दा थाखानांसिगरा बै माबायाव दोनथुमग्रा जायगायाव ओमफ्राय दा गैयानो दोनथुमनायानो आखायाव दं बेनोसै आरो दा आखाइ आनो एखमबा खालि जाजोबखायो लांदां। आंनो बे लांदां जाबाथाय गैला आरो। नांगौ नांगौ नांगौ ओमफ्राय अब्ला एसे फैबाथाय आखाइयाव हो जाथारसै। लाब लाब साबसाब थांसो हेलाबा एसे
दुगा जाथारसै नामा बिरादनो?
उम उम। ओमफ्राय नों
नाया मालाबानो नै मिनिट नै नै मिनिटल' नांसिगौ माथो।
जेबो नङा दे रायलायगोन मा होनोमोनलाय ओमफ्राय नों गोदो सेलथाव बानायगोन ना बानायामोन औवानि सेलथाव सेलथाव गोदो जों आयौ सेलथाव बानायनाया ज' ज' लोगो लाबाय हाब आंखौ गोदो लोगो फ्रा गाव नानै गाबहोबाय रा आस्ला फिथाइजों लाय बाय
माजों माजों गावा
आस्रा फिथाइजों ओमफाय, एखमबा लेखा बिलाइजों एखमबा खोदोम माबा जिया फिथाइजों आरो जारि फिथाइजों, आ ओमफ्राय बेनिफ्राय दाना लेखाजोंबो गावो ओमफ्राय दाना आंखौ बेंबायलै न'आवनो जोंनियावनो, ओरैबो ओरैबो बेंजोबबाय सालथाम सुथ साथाम सानथाम सानथाम ओरैनि ओरनिफ्राय होबाय, दाना आंहा गाबाय होबाय दाना आइनो खिन्थागोन आं बाबानो खिन्थागोन आं जाखायो उन्दैयाव आं जा इन्टारेस्ट जाबायमोन आरोना गोदो आमफाय बिदि सोगाब लांलायथारबाय रा आंखौ जयै गावनानै ओमफ्राय थांबाय। गोदोथ' उन्दैयाव बिदिनो जायोमोन ना?
नै ओरैबायदि जायोमोन ना सिगां समावथ' नों नोंसिनथिं हाबा खेराइफोर जायोब्ला खाल्लि सेल थाव ल'ब्रा खालि सेलथावल' मानसिफोर ओंखाम जानो थांनाय आलासि जानो थांनाय माबा हाबा जानो थांनाय आथिमंगल जानो थांनायाव ओरै बिफां सिं सिं दंफां सिं सिंनो थाखोमा थाखोमा होथार सिलै गावनाया ए बिब्दि जायोलै सोरबाखि।
इन्टारेस्ट मोननायागोन बिरादनो उन्दैयाव
बिराद इन्टारेसमोन इन्टारेस आलाय।
जा बरिया ओमफ्राय नों दा बिदिनो हाजो हाजो बेरायनो इन्टारेस्ट मोनो ना मोनालै मोजां मोनगोन ना मोन ना जिं जिं जिं नो आयै आंथ' बे दैयाव दै माबायाव नाव गाखो थांनो लुबैगासिनोसो जिनो आराम लोगोफोरजों ज' थांलायनाय आरो।
औ
जा मोजां जागौ आरो। ज' ज' ज' नो
दे जाबाय खोमा। माबायाहाय समाहाय ओ जाबायथ'
समा एसे नांबावगौ जाया यै आदा
नांबावगौ
औ ओमफ्राय जेनेबा दा नोङो ओ सम सम मोनबा
औ थांगोन दे थांगोन लोगो हमहै जोबगोन आं फंबाय फंबायखौ बिदा बिदाखौ लोगो हमहै जोबगोन आं आं जेब्ला सोलाबो अब्ला
ओम ओमफाय जै फैगोन अब्ला नोङो जोंनो बा रां बा रांनि माबा मोन बुसथु लाना फै
नै जाथारलायबाय नोंना बिनाया
हाबाब माथो खालामनो उफाय गैया बिदिनो जायो सम सम ओमफ्राय नै सिन्देलाबो जलायबाय गोदान नांसिगौलाय एकदमबारे दसे दसेनो जयो दाख्लै आंखौ साला दखानदारा थगायदोलै मोजां होननानै बुंलायबाय थाङै थुङै जालला मालाखौसो
ओम दे दे फंबाय दे